औ
मा खालामदों फंबाय?
नै दं ओरैनो।
आतसा बोरै खबरफोरालाय
खबरफोरा बिदिनोसै मोजाङानो
ए आतसा मा ओंख्रि जानाय?
माबासो आलुजों नामोन।
आतसा इकजाम दंना गैया दिनैलाय? दङ दा मा दं दिनै
एदभानस बद'
आतसा बोरै फरायनायफ्रालाय
फरायनाया बिदिनोसै
हाखायोदा
हायो हानायालाय
आतसा हाल'एवाखै न'आव
हालएवनाया हालएवबाय दैयानो गैया ओमफ्राय
दै गैयाना
दै औ दैयानो जाथ'वाखै माने खोथिया फोबाय ओं फोनाया
आतसा
खोथियाखौ जेने थनो फोनो हाबाय एसे
उ देरदोंना देराखै देरदोंना देराखै खोथियाया लाय जौदोंना जौवाखै खोथियाया
जौबाय जौनाया एसे मास मोनसेसो थाना फुजासिगोनसो नामाथाय
ए
ओम
फुजाबा मालाय मा खालामनो दैयानो गैयाबा
मा होनबावनो आरो
दै गैयाबालाय बोरै गायजानांगौ जाखो
औ बेनोथ' जादों
एया
माबोरै जाबावगोन
न'आवलाय सोर सोर दं साबिसे थायो माने न'वाव
हा हा
न'खराव साबेसे दं
जोंहा न'खराव साब्रै दङ
सोर सोर
फंबाय सासे बिमा ओमफ्राय बिफा ओमफ्राय आं
हाफ्रालाय बिगा बेसे दं
हाफोरा गायग्राजों गायग्राजों न' बिथा न' बिथाजों थिन बिगा दङ ओरैनो
आदसा
बिदिखै आरो ना
औ एक बिगासो थायो ओरैनो गायालासिनो दुइ बिगासो गायजायो आरो।
आतसा
मोजां खबरफोरा?
मोजां मोजाङै दंथयो दासान्दि।
मा ओंख्रि जानामोन नों?
हा हा?
मा ओंख्रि जानाय?
आलु आलुजों ना।
बोरै जाबावगोन एगजामा हागोना हाया?
एकजामानथ' मा होनबावनो। नायनायनोसै लेखाबो गैयाना ओरै लेखाबो मोनाखै औ दिनै लास।
लेखाखौ बायाबा मोनाना नों जानला मोनला। सरखारा होदोंमोन होनाया जे खुनु जाय फार्स्टाव फैदों बे मोनबाय, ओमफ्राय बाखि मोनासै आंबो मोना खै
औ दा दिनै जोंबो मोनासै माने।
उम
मोनखायाखैनो माने मोननाया आं गांथामसो मोनबाय आरो मोननायालाय।
ओम
ना अबेबाफोर थांगोन एगजाम बायखांना? हा?
हा?
अबावबाफोर थांगोन एकजाम बायखांना?
मा होनदों?
एक्जाम बायखांना अ?
एक्जाम बायखांना थांनो साननायालाय थांदोंमोन मा जायो।
अबाव थांनो सानदों?
थांनो साननाया एसे बेलेगाव थां बेरायला बायनो थांनो नागिरदोंमोन आरो माने।
आतसा।
एसे
दा नै गरम बन्द'आबा बेसे गोबाव होयो होगोना होआथाय जोंना।
उम बेखौ दा सोंबोखानांसिगोन एक्जाम बायखांबा।
औ दा जोंना होगोना होआ
उम
बेलेग साजिबना होनो हागौ खोमा दां दा जोंनिया
जोंनिया होनाय नङा बायदि मोनदों आं बारा गोबाव पन्द्र' दिनफोर होगोन खोमा होबा।
ओ बिदिनो जानो हागौ।
मा जायो नायनोसै। जोंना होनाय नङा बायदि मोनदां बारा गोबाव।
अ सोंबासो सोंबा मिनथिसिगोन आरो सों-सोंबासो।
सोंबा मिनथिगोन मिनथि
हो?
सोंबा मिनथिगोन मिनथिनायालाय बा आमथिसुवानि थाइजौ फोर जानांगौमोनलै थाइजौखौ दा हानना जानांसिगोन र'।
जानांगोन थाइजौ दङ दंनायालाय दान्दा गैयाना।
उ गाखोना फिस्रिनांगोन फिस्रिनायालाय
उम जानांगौ
आमथिसुवानि आमथिसुवानि नामाव दाख्लै माबा जादोंमोन आनारस जादोंमोन मैयाबो जादों दाख्लैबो जादोंमोन।
आ आ आना आनारस ओमफ्राय मा मा
आनारस गोजा आरो जेबो मोना टाउनाव मा मोननो
ओ ओरैनो बायना जाबा दाम खोमाना ओरै टाउनाव
सेयावनो आसि थाखा गाहाम लाखायो आनारसाबो बेसे बायना जानो जरा बिदिनो एक्स'सा थिफोर होयो खोमा बिस थाखाफोर खमायो।
औ
टाउन एरिया जाहैबायना
ओम
ओरैनो गावलियाफोराव ओम गावलियाफोराव एसे खम गोलैयो आरो।
होम।
गोलैनायालाय
पन्सास थाखाफोर लायो खोमा पन्सास थाखा फोर गावलियाव
ओ फर्टि फिफ्टि थिनो गोलैयो गावलियायाव बे टाउनाव बायसनना फाननाय जायोना
उम उम
ओम
माथो खालामदों दालाय?
दङ ओरैनो एगजाम एगजाम हैनो नै ओंखारगासिनोसो रेदि जादों दङ लोगोफोर
बोरो
गामियाव दंना अबावबा दं?
गामियाव दं माने रुमाव दं आरो जोङो। माने टाउनाव लोगोफोरनि रुमाव हा
उम
उम ओमफ्राय नोंलाय मा खालामगासिनो?
यै ओरैनो दं आंबो जिरलाबायनानै
गरम नुनो मोजाङानो मोजाङालाय।
आ मोजाङानो होमबा। उम ओरैनो फरायनाया दा माबायदि सोलिगासिनो
हुम।
नोंना फरायनायफ्रा माबायदि सोलिगासिनो होनदां
ए मा होनबावनो आरो
औ
नोंनि फरायनाय फोरखौ
औ बिदिसोजाहैबाय आरो
उ गार जिसो एसे
ह
गारजिसो
आ
नोंसोर मालाय गोरोंना एसे
जाहा जाहैबाय जाम्बा मानसि जा जाबाय जाम्बा मानसि नों सोर जाबाय गोरों मालाय
औ
सालु मानसि नोंस्रा एसे फरायनायफोरावबो नोंस्रा एसे सालु- फरायनायफ्रावबो आरो मानसिफोरफ्रायबो सोङा मोनो खोमा नोंस्रा लिरनो एसेफोर एसे एनैखौ बिदिनो गैद्राया जाद्रायाथारा बिदि- दे
उ दा ओमफ्राय वबेआव दं नोंलाय?
उ रूमाव रुमाव लोगोनि-
ओरैनो एकजामसआ खैथायाव
एक्जामाथ' ओरैनो साराय बार'थायाव दंमोन। साराय बार'थानिफ्राय ओं-
अ नोंसना मा साइजिद दङ?
जोंनाबो एडभान्सनो दं।
औ एदभान्स दिनैनो लाज ना बोसोरना?
एखेसे जाखायलि सेम
औ हा ओरैनो नों दा फरायनाय मायाव फरायो?
आंना टुवेल्भआव।
मा स्कुलाव?
बर'आवनो नैबे बर' गुफुर हाइ स्कुल-
औ
इयावनो-
मोजांना ओरैनो फोरोंनाय मानायफोरा
मोजांआलाय मोजाङानो।
औ-औ
बिजिनायनि सायावसो फोरोंनायालाय मोजाङानो फोरोंजोबो गासिबो। गाव गावनो बुजिनांगौ आरो बिसो- नङाब्ला जाद्राया जाद्रायथारालै फरायनानो बांद्राय हाया माथो
ए
हेलौ हेलौ माथो खालामना दं दालाय एक्जाम थां सिनेमा जाखो
थांसै नै ओंखारबाय माने टाइम टाइमाबो जाबायना। जासिगोन माने औ
दे थांसै होमब ना नोंबो थांदो औ दे-दे